हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां?
अ नोंथां मा खालामदो?
अ आंथ' जिरायनासो दंमोन नोंथां बिदिनो गरमा जोबोद बाराथारना बे खायनो माने बार जागासिनोमोन नोंथां।
अ नोंगौ नामा? आं नै ओ आंबो दंफां सायाव जिरनो फैदों।
अ होमबा नोंथाङा मानोबा कल खालामनायमोन?
अ नोंथां आं नोंनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनोसो कल खालामनाय जादोंमोन।
अ दे सों होनबानो।
बाथ्राया जाहैबाय माने नोंथाङा बैसागुनि फारसे मा मिथिगौ? माने बैसागुखौ बोरैजाय फालियो? मा खालामो बैसागुआव बेफोरनि फारसे नोंथां आंनो खोन्थानो हागोन नामा एसे?
हागोन दे नोंथां आं माने जेसेबां मिथिगौ बेखौ खिन्थानोसै होमबा नोंथांनो जे बायदि जायो।
औ जागोन दे नोंथां खोन्था दे।
बैसागुखौथ' माने जोङो बर' हारिनि होनना मिथियो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हार अल आसामनि माने बैसागुबो फालियो नोंथां गोदोनिफ्रायनो माने बैसागुखौ फालिबोगासिनो गासिबो हारिफोरानो बिदिनो जेनेबा बैसागुखौ गोदोनि समावहाय बिदिनो मास मोनसे गाहाम फालियो होनना खोनादोंमोन नोंथां। दानि दिनावथ' माने बैसागुआ बिदि इसेबां गोबाव फालिला बिदिनो इसोर सानथाम सानब्रै खमैबो बांसिनानो सानथाम बिदि फालिनाय जाबाय नोंथां। दानि समाव बैसागुखौ बिदिनो बैसागुआ बोसोराव खेबसे बोसोर गोदानाव जायो नोंथां बैस सागुनि एक थारिकनि सिगां जों गास बो न'आव फिसिनाय जुनार जेरै मोसौ मैसो बोरमा सैमा गासिबखौबो माने थुखैनानैहाय बिसोरनो मैगं थाइगं जेरै लाव ओ लाव आरो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं थायोमोन फान्थाव हाय हालदै बायदिफोरनि माला सुनानै गानहोयो जों मोसौ मैसो बोरमाफोरखौ गिबियाव माबायाव थुखैगोरो दैजों थुखैगोरबाय खायसे दैयाव थुखैयो खायसे बिलो बिलोमाफोराव लांनानै थुखैहैबाय बिदिनो माने बाव थुखैनानैहाय माबायो आरो ओमफाय उनावहाय थुखैखां माने बिदिनो मैगंनि मालाफोर गानहोबाय गानहोखांनानै जों ओं फोथार फारसे होलांबाय आरो मोसौफोरखौ आरो सौरायजोंबो सारो मोसौ खौ बिदिनो देग्लि लेवा बिलाइजों बा सारबा बुज्रावबाय मोसौखौ जाहाथे गिदिर गोलाव जा होननानै ओम्फाय बिदिनो माबाखांनानैहाय माबाबाय आरो आरो मोसौखौ बिदिनो जों दुब्लियाव खाहैबाय
औ
ओम्फाय जोङो जेनेबा मोसौखौहाय बिदि दुब्लियाव खाहैबाय नालाय खाहैखांनानै न'आव फैबाय आ रो बाख्रि बायदिफोरावबो जों माइमाफोरखौ खानानै दोनबाय बिदिनो बायदि रोखोमनि मालाखौ उनावहाय
औ
जों जेब्ला माने दि खालाम खाङो होमबा मैगं थाइगं गोखा गोखै नागिरबाय बिदिनो जाहाथे न'आव जानो थाखाय बिदिनो एकस' एकथा बेसेबांबा मैगं जा गो गोखा गोखै हाग्रानि मैगं जायो होननाय खोनादोंमोन आं नोंथां
बेफोरखौ बिदिनो नागिरनानै दोननानै उम जा माबाबाय ओम्फाय जाबाय एक थारिखावहाय बिदिनो गासिबो दुगैस्रां लोबस्रां न'खरनि गिदिरफोरखौ मान सनमान लाबाय आरो बिदिनो बिबारनि माला गानहोबाय न' न'नि दरजायाव आरो सोरबा सोरबा मन्दिराव हाबबाय फुजा होबाय एक थारिकाव आरो नोंथां ओमफाय बिनि उनावहाय दुइ थारिखसोनिफ्राय बिदिनो न' न' मोसानाय बा गथ' गथाइ बोराय बुरै गासिबो मोसानाय सोलिबाय खाम सर जेथा सेरजा बायदि दामनानै माने मोसायो आरो नोंथा दानि दिनाव मोने बांसिनानो मदार्न दामग्रा आगजु जेरै दि जे बायदिसिनाबो बाहायनो हमसै बिदि बैसागु फोरबो आरिफोराव आरो बिदिनो न' न' हाब हाबनानै मागिसिगोन सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो आरो नोंथां गथ' गथाय जेसेबां मानि दं गासिबो रंजानाय लासिगोन। बैसागु समावहाय माने बिफाङावबो गोरलै बिलाइ खिलिनो हमो समायना रमायनानो आरो जोबोर मोजां जायो बैसागु समाव बोथोर फोरा थानोबो गुसु थान्दा बरिया माने गोसोफोरखौ मोजां मोनलायो नोंथां बैसागु होनोब्लाथाय आरो बिदिनो जों बैसागुआवहाय बिदिनो गोसो होसारनानै रंजाबाय मानो होनोब्ला बोसोराव खेबसेल' फैयो बेखायनो गासिबो गोसो खुसि होनानै माने रंजायो आरो नोंथां बेनो आरो नोंथां बैसागु होनोब्लाथाय गोदोनिफ्राय बैसागुआ खालि माने मानसिनिल' नङा जिब जुनार दाउमा दाउसा गासैनिबो लानायनि सोमजिनाय मोनसे फोरबो आरो बावहाय बिदिनो जिब जुनारफोरनिबो बैसागु थाबाय अमानि बैसागु मोसौनि बैसागु माने एक्सट्रा एक्सट्रा गासिबोबो बैसागु दंजोबो आरो नोंथां आरो गासिबो रंज जाबाय जानाय लोंनाय जोबनो गैयै बेदर आरि बिदि जानानै रंजायो बैसागुआव आरो न' न' आलासि जालायो बायदिसिना रोखोमनि रंजानाय जायो आरो बै समाव नोंथां
औ अब्ला नोंथां आं बे नों बुंदों नोंथाङा बुंदों ओ जौसे से ना मा होनदोंमोन
औ।
बे हाग्राफोरखौ जायो होन्दों बेखौ मानो थाखाय थायो नोंथां।
बेखौथ' माने नोंथां बोसोर गोदानाव जाहाथे बेमार आजार जाया मोदोम सानाय सुनाय जाया आरो बिदिफोर जायैनि थाखाय जायो होनो खोनादों नोंथां।
औ।
औ नोंथाङाबो नोंथांनावबो होनबा आं मोनसे सोंनोसै मोनसे थ फोरबोनि बागै औ। होमबा नोंथाङा आंनो जे मागो फोरबोनि बागै एसे फोरमायनानै होदो
अ मागो फोरबो
औ।
औ मागो फोरबो माने दुलाराय आसामावनो फालिजानाय मोनसे फोरबो आरो ना बेबो बेखौ मान माने बर'फोरा माने बोसोरनै जोबथा दान होनानै फालियो आरोना मागोखौ था बोसोरखौ माने बारहोनाय माने बिदाय लानाय नेमाव बेखौ माने मागोनि गिबि थारिख माने गिबि थारिखआव गिबि थारिख माने गिबि थारिखनि सानसे सिगां आरो ना? माबायो बिदिनो बेलागुर लुनानै न' लुनानै बेयाव माने लाव आफारफोरा माने बिदिनो माने गावसोरनि बे मा होनो ओ मालिकफोर गावसोरनि मालिकफोरखौ माने साव होनोनानै मोजां मोजां बा गाज्रिखौ आरोना गाज्रिखौ सावहोनानै बा मोजांखौ बोर होनानै माने मोनसे माबा मा होनो बेखौ बेलागुर न' लुयो आर ना ओमफ्राय बेखौ गावसोरजों गावसोर माने लावखारजों लावखार बिदिनो सावरायलायनानै मोजां गाज्रि सावरायलायनानै गावसोरनि मालिकफोरनि सायाव आरोना बेखौ थाव होनानै बा बोर होनानै सावो आरोना लास्ट बोसोराव लास बोसोरनि नामाव
औ।
बिदिनो माने मोजाङै मोजां मालिक गोदान मोनथों बा गाज्रि मालिकखौ लोगो मोननांला बेफोरबायदि सावरायलायनानै माने सावनाय जायो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव अखानायैनिफ्राय बिदिनो गामियाव सावराय फिथा जाथिंनाय गामि गामि इदिनो ज ज जालायनानै रंजानाय बाजानाय बिराद माने बिदिनो मोनसे थासारि सोलियो आरो ना बेफोराव माने गोबां रोखोमनि फिथाफोर मोनजानो हायो आरोना जेरै फिथा लारु फिथा एनथाब बिदिनो दैनि फिथा ओ नारेंखलनि फिथा
उम
बायदि रोखोमनि फिथाफोर मोनजायो आरो ना बेयाव बयहाबो नख नखराव माने बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथा सावो
औ
गासैबो गामिनि मानसिफ्रा बिनि बिनि नखराव हाबनानै फिथा मागिनानै जायो आरो ना
औ
नाथाय दानि समाव माने बे बेलागुर मा माबानाया बेलागुर लुनानै सावनायफोरा गोबां खमायबोबाय आरोना
औ
मानो होनबा दानि समाव बांसिनानो माने लावखार लाला बा दाहोना लाला नआव आरोना बयहाबो माने बिदि खामानि माव मावनो थाखाय माने हुम बिदिनो हालेवनो थाखाय बिदिनो थेकतरफोर बाहायो मोसौफोर फिसिला दानि जुगाव इखायनोथ लावखारफोरबो लानाय जाला
औ
माबा मोनसे हालेवनो नांगौबा नाथाय माने गुबुननि थेकतरखो‌ लिंहरना हालेवहोयो आरो ना बिदि मोसौफोर फिला नालाय लावखारफोरबो लानाय जाला माने दानि जुगाव आरो बांसिनानो गोदोनि समाव माने गोदोनिफ्रायनो आरो माने गोदोनि समाव माने गोदोनिफ्रायनो लावखारफोरा बांसिन बेलागुर जानाय माने बिदिनो मागो फोरबोआव बेलागुर लुनायखौ बांसिन बाहायोमोन आरो माने दानि समाव मागो जानाया गोदोनि बायदि नंला आरो गोदो इदिनो बेलागुर लुनायफोर बायदि माने बिराद नेमफोर थायोमोन ना नाथाय दानि समाव मागोआ माबायदि जायो माथ्र फिथा सावबाय इदिनो गोथैफोरनो बावबाय ओमफाय गावसोर गामियाव मागिना जाबाय बिदिल‌ आरो अब्ला नोंथां बिसिमल आरोना
नोंथाङा अब्ला मोननैसो बिदिनो बरनि फोरबोफोरनि फारसे फोरमायना होदो आंनो जेरै खेराइफोर
औ होमबा नोंथांनो हायो नोंथां आं जा मिथियो बेखौ खिथानोसै होनबा खेराइ खौथ माने आं एसे एसेबां मिथिया माने मारै होयो खिन्थु
बेखौ बाय बिदिनो बायदि बेराम आजार खारनाय बा बिदिनो जोङो बोसोर गोदान जानायनि थाखाय नो मोजांनि थाखाय होयो आरो नोंथां। होमबाबो माने आं नोंथांनावसो मोनसे सोंनो नागिरदों सोंबावनो नागिरदोंमोन। माने मागोयाव ज जे होनदों दय फिथा माबा माबि जायो होननानै होमबा जेनेबा फिथाइनि अनगायै आरो मा मा ज दा बाव मा रोखोमनि फिथा जोनेबा मा मा बिदि जायो एसे खिथाहरलाय।
माने नोंथाङा मिथिनो लुबैदों आरोना फिथाखौ बोरैजाय बानायो बोरै जायो ओ फिथायाथ' गोबां रोखोमनि दं नालाय बेनि गेजेर राव आङो ओ फारि खोन्थालांनोसै एन्थाब फिथा
औ
एन्थाब फिथाया माने मोनसे गोरान फिथा आरोना बेयो माने थाव होआ बेयाव। गिबियाव माने बेखौ बानायनो थाखाय माइब्रा माइरंनि गुन्दि बानायनांगौ जायो आरोना माने माइब्रा माइ रंखौ देफ्लेनानै गोदोनि समाव थ' जेनेबा थौसियाव दैयो माबा थौसिथ' नङा मा होनो बेखौ उवालाव दैयोमोन आरोना। नाथाय दानि समाव मा खालामो बेखौ मिसिनाव दे गोदोनि सोमाव उवालाव देनाय फिथाया बिराद गोथाव जायोमोन बियो। जानायाव आरोना। बेखौ संनो बेखौ सावनो थाखाय फिथाखौ सावनो थाखाय गिबियाव अन गुन्दैखो लानानै ओ सा-सारायबा बिदिनो गुहार दाब्ला गुवार माबायाव बिदिनो सारै बायदियाव सारायाव ओ फेनला ग्रोना लानांगौ गलनो। बिनि उनाव बियाव ओ बिनि गेजेराव सिबिं बा नारेंखल होयो आरोना। माने एन्थाब फिथाया मोननै मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया ओ नारेंखलनि एन्थाब फिथा मोनसे सिबिंनि। ओमफाय बेखौ उनाव ओ थनो आरोना। बे फेनलानाय माबाखो अन गुन्दैखो। थननानै गथा बानायो। जाहाथे माने जानायाव मोजां जायो आर ना अब्ला नोंथां एसे एसेनोसै जाथ'सिगोन खोमा दां।
अ दे होमबा नोंथांजों रालायनानै गोजोननाय मोनबाय माखासे मिथिनो गोनां खोथा मिथिनो मोनबाय नोंथां।
दोनथ'नोसै।
औ औ लोगो जागोन दे।